हेलौ औ नों था खोना दों ना औ नोंथाङा माबोरै दं?
आंथ' मोजाङै दं
औ दा आं नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों नोंथांहा सम दंना?
औ सम दङ दे सावराय जागो जागोन।
औ दा बे आयदायानो जाबाय आं दावबायनायनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदों
औ जागोन दे।
औ दा बे दावबायनायनि सायाव नोंथाङा माबाफोर फोरमायथि होनो हागोन ना?
दावबायनायनि सायाव औ हागोन। ओ दाव दावबायनायाथ' दावबायनाया माने मोनसे एक्सारसाइस बायदि खामानि मावो आरो। जायखौ माने जों। गोसो गोसो गोजोन होनो थाखायबो आरो माखासे गोसोआरि जेंनाफोरखौ खारनो थाखायबो दावबायनाय जायो आरो खायसे खायसे दावबायनायनि गेजेरजों जों मि मोनसे गियान मोननो हायो आरो। मिथियै मोजां जायगा फोराव जावगाफोरनि गियान लानो हायो। बबेयाव बबे खनायाव मा दं मा गैया जों बेफोरखौथ' न'आव थानानै मिथिजोबा नालाय
औ नंगौ।
गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जों बेफोरखौ मिथिनो मोननाय जायो आरो नायनाय जायो। जायो। आरो दावबायनायनि गेजेरजों जों माखासे गियान सोलोंनो मोनो जेरैबायदि बै जायगायाव माबायदि राव दं। माबायदि थासारि सोलियो आरो बिसोरनि थांना थानायनि राहाया मा बायदि आरो बिसोरनि मानसिफोरजों राय सोमोन्दो लाखिनाया माबायदि नि सोमोन्दै गासिबो मिथि हायो आरो
औ नंगौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलखौ दसे समनि थाखाय साइलेन्ट खालामनो हागोन नामा मान मानो होनब्ला नोंथांनाव मेसेज फैनाया माने भाइब्रेसन फैबाय थादों।
अ अ जागोन दे जागोन र' जाबाय दे।
औ बेनो जोङो दावबायनो होननानै। बुङोब्ला जों दावबायनायखौ मोनथाम रोखोमावबो मोननो हायो। नङा होनब्ला? जेरै जों हाजों दावबायनाय अख्रां बिरखंजों दाबाय दावबायनाय आरो दैजों दाव बायनाय बेफोरबायदि रोखोमाव मोननो हायो
ओ सैथो खोथा ओं
औ दावबायनायनि थांखि होननानै बुङोब्लाथ' गोबां गुबुन गुबुन दङ। नङा होनब्ला? बयबो मोनसे थांखिजोंनो दावबाया आरो जोङो दाव बायनायनि गेजेरजों गोबां गियान आरजिना लानो हायो। नङा होनब्ला?
औ
औ जेरै जोङो जुदि नुफेरि जायगाफोराव थाङोब्ला मिन्थिफेरि जायगाफोराव थाङोब्ला जों बै जायगानि थासारि बै जायगानि बारहावा बै जायगानि रायज्लायनाय थानाय जानाय बै रायज जायगानि सोलोंथाइ बायदि बिथिंखौ जोङो मिथिना मोनो। नङा होनब्ला?
नोंगौ
जेराव जोङो माखासे सोलोंनो गोनां हाबाफोरखौबो सोलोंनो हायो सोलोंनो गोनां बाथ्राफोरखौबो सोलोंनो हायो। आरो बैफोर सोलोंनो गोनां हाबाफोरखौनो जुदि जोंनि जायगाया बैफोरबायदि नङाब्ला जोङो गाव फैनानै बैफोरखौ माने सोलाय होफैनो हानायनि मोनसे खाबुबो थायो
थारैनो नंगौ।
जेराव बै मोनसे जायगाया जुदि डेभ्लपबा बै जाय जायगायाव नों देव ओ दावबायहैदों बै जायगाया गासैबो बिथिङाव जौगानायब्ला जों गावनि जायगायावबो फैफिननानै बैफोर जाव जायगा बायदिनो दावबाय होन ओ दाव गवा होनो थाखाय जोङो जोंनि रायजो राजा बा जोंनि इयुन इयुन जोलैफोरखौ जोङो दावगानो थाखाय थुलुंगा होनो हायो।
औ औ औ
दा नोंथांनियाव आंबो मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों
औ जागोन।
औ नोंथाङा बेफोरबायदि बबेबा मोनसे जायगायाव दावबायनानै माबाफोर गियान आरजिनो हानाय जायगाफोराव थांफेरदोंना?
ओ दावबायनायथ' जायगा बिदि आं गोजानाव थांफेरनाय जायासै आरो ओरैनो खाथि खाला फोराव थांफेरदों मालाब? बा मालाबाफोर जेनबा ओइ पिकनिक स्पट बायदि जागाफ्राव थांफेनाय जादों आरो
औ
बिफोरावथ' बिदि मिथिंगायारि माखासे मोजां मोजां नुथायफोर नि अनगा जेबो बो बिदि मोननाय जायाखै आरो। जिहेथु उम गोसो गोजोन होनो आरो माखासे जेंना जेंनाथ' नङा गोसोफोरखौ गोजोन होनो थाखायनो आरो फ्रिलि थानो थाखायनो थांनाय जायो मालाबा मालाबा
औ
जिहेथु न'आव थाबाय थानानै एसे ए माबा जायोना। बेबायदिनो आरो ओरैनोथ' गोजानाव दावबायनाय जाथ'नाय जाथ'वाखै दासान्दि दासिम नोंथाङा दावबायदोंबा
औ आं आंबो बेबाय दिनो नोंथाङा जेरै फोरमायदों आंबो बेबायदि गोजान जायगायाव दावबायनाय आंहा जेबो एक्सपिरियेन्स गैया दावबायदोंब्ला आङो माने मोनसे खामानि बा बबेबा मोनसे जायगायाव माबा मोनसे खामानिनि थाखायसो थांनाय जादों बेफोरबायदि ओरैनो समफोराव आं दावबायफेरनाय जायाखै जेरै ओ सोनाबथिंजाय गुवाहाटिफोराव थांनाय जादों इउनिभारसिटिफोराव मोनसे खामानिफोरखौ लानानै थांनाय जादों ओरै डिब्रुगरफोरथिं खामानि लानानै थांनाय जादों फोरबायदि माने सोलोंथाइनि खेथ्र'आव बेफोरबायदि सान्नाय जादों बेफोरबायदि आरो
औ आंबो सोलोंथाइनि फारसेनि बेबादि दावबायनाय जादों आरो
औ दा आं नों थांनियाव बेख' नोंथांनिफ्राय बेखौ मिथिनो लुबैदों जे जोङो दावबायनाया जोंनि जिउआव बा सुबुं माहारिनि जिउआव दावबायनाया गोनांथार नंगौना नङा माबायदि बिहोमा होयो बेख खौ आं मिथिनो लुबैदों।
दावबायनाया गासैनिबो थाखाय गोनां ओ फरायसाफोरनि थाखायल' नङा जि जों गासैनिबो थाखाय गोनांसि सेंग्रा गथ' गासैनिबो थाखाय गोनां आरो दावबायनाया‌। दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां मा सासे बाद थ' सोलोंनो हायो आरो बेनो बिनि उनावहाय दावबायनाया माबायदि गोहोम खोख्लैयो होनबा दावबायनाय लोगो लोगोनो नों जेनबा गावनि आंगो जागाखौ नागारनानै गुबुन मोनसे जायगाजों जों गोरोबफानो गोनां जायो नङा होमबा बिनि बेबायदि थासारिजों बे जायगायाव माबायदि सोलियो बिनि थासारिजों जों गोरोबनो गोनां जायो। जोंहा उम जोङो जों गावनि बायदि खालामनो सानोब्लाबो बिसोरनि बिसोरनि ओ इनभाइरमेन्ट जेनेबा बिस आबहावाजों जो जों खाबजानो गोनां जायो माब्लाबा स समाव बेबादिनो जोङो माखासे बिसोनिफ्राय गोबां रोङिफोरखौ मिथिनो हायो आरो। आरो जेनेबा खायसे खायसे जाग गानि जागानि सोलोंथायारि सोलोंथायारि गुनफोरा जोबोद जौगानाय नङा होमबा अ बेफोरनि फारसेबो जोङो गोबांस सोलोंनो हायो आरो माबायदि माबायदि बेफोर जागाया जौगाखो बोरै जौगाखो आरो जों गावनिखौ माबायदि जौगाहोनो हागोन बेनि सोमोन्दै जों गियान मोननो हायो आरो। आंनि नोजोराव बेबायदि आरो
औ बे सैथो मानो होनोब्ला जोङो जों माने सोरखौबा नुनानैसो बा बहाबा नुनानैसो जोङो गासैबो सुबुंफोरानो बांसिनै बिफोरबायदि जायो नङा? होमब्ला माने जों साफ्रोमनिबो गोसोआव जोङो रोंगौथिया थाया। साफ्रोमनिबो बो साफ्रोम सुबुङानो जोङो ओ गासैबो रोंगौथि नंखाया बेखायनो जोङो सोरखौबा नुनानै बा सोरनिफ्रायबा खोनानानैसो जोङो जों गावनि गावखौ डेभेलप खालामनो बा गावजों लोगोसे सोरखौबा बा गामिखौ बा गावनि इयुन गथ'फोरखौ जों डेभ्लप खालामनो हायो। नङा होनब्ला?
औ थार
खायनो दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथार मोनसे आयदा जेराव जों दाउ बायनायनि गेजेरजोंनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो जोङो गोबां मोजां मोजां थुलुंगा होनो हायो जे बै जायगानि सोलोंथाइ बिथिङाव बेबायदि बै जायगानि हारिमुवारि बिथिङा बेबायदि बै जायगानि राजखान्थि बिथिङा बेफोरबायदि माने गो मोजां मोजां खोथाफोरखौ जोङो मिथियोब्ला गुबुन जायगानि मोजां मोजां जोङो बिथिंफोरखौ मिनथियोब्ला जोङो जोंनि उन्दै खुदियाफोरखौ बा जोंनि गामिनि आइ आफा रायजो राइजाफोरखौ जोङो फोरमायथिनानै बिसोरखौ जोङो थुलुंगाखांहोनो हायो जाहाथे उननि समफोराव बैसोरो जोंनि जायगायावबो बैसोरबायदि जौगानो हायो जोंनि जौगाया जायगायाबो बिसोरबायदि डेभलप जानो हायो। नङा होनब्ला?
औ थार खोथा अ आं नोंथांखौ मोनसे सोंनोसै नङा होमबा
औ सोंजागोन।
जेनेबा खाबुफोर मोनोब्ला सम मोनोब्ला नोंथाङाबो दाव-दावबायनो हागोन ना ओ जेनेबा दावबायगोन होननानै सानो नामा?
औ सानो अभियसलि आं आं सानो आङो बेखौ जेब्लायबो सानो ओ जोङो जोंनि जिउआव दावबायनाया जोबोद गोनां बेखायनो आंबो सानो आंहा माब्लाबा जुदि सम जायोब्ला बा ओ जों आंखौ इसोरा अनोब्ला आंनि स आंनि समावबो बे फोरबायदि खाबु फैयोब्ला बहाबा गोजान जायगायाव दावबायनाय बहाबा माबा मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स लानाय आं निसय बेखौ आं खालामगोन होननानै सानो। मानो होनोब्ला जों बे फोरनि गेजेरजों गोबां गियान आरजिनो हायो। अब्ला
औ सैथो खोथा नोंथां
औ
सिबो उम गासिबो दावबायनांगौना गासिबो। उम ननि-न'जों गावनि जायगाजों लोगोसे गुबुन गुबुनाव थाङोब्लासो गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो। बिनिख्रुइ बांसिन थिनो हायो आरो
औ आरो बे जों लोगोसे आं बेखौबो खावलायनो सानो आंल' नङा जोङो फरायसालिनि उन्दै उन्दै गथ थ'फोर बा गामिनि ओ एसे गामियाव थानाय सुबुंफोर बैसोरखौबो जुदि गेजेर गेजेर बहाबा गोजान जायगायाव दावबायनो लाङोब्ला बहाबा गोदान एक्सपिरियेन्स बिसोरखौ मोनहैयोब्ला गोदान मिनथिनो गोनां खोथाफोरखौ बिसोरखौ मिन्थिहोयोब्ला माने बिसोरनि थाखाय गोबां मोजां खोथा जागोन। बे खायनो बिसोरखौबो सम सम गोजान जायगायाव दावबायहोनाया जोबोद गोनां होननानै आं सानो आरो।
औ नोंगौ थार खोथा।
बिदिब्ला जों दोनथ'नि।
औ जागोन दे।